खोनादोंना नोंथां
औ आं खोनादों खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
सिम गोजोन फुंबिलियाव गाहाम हामलायनायखौ जा हरग्रोनाय थाबाय
उम
दिनै आङो नोंथां नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना जादों मोनसे आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि हादान हादान जानाय गोदान हादान अब्ला नोंथांनिसिम आङो बे टपिकखौ सावरायनायाव नोंथाङा जेबो हेंथा गैया ना
औहो गैया
अब्ला आङो जागायनोसै
औ औ
हादान होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मोनथिखायो जेराव जोङो गोदान हायाव थाङो एबा गोदान न'खर जानो एबा गोदान जायगायाव जोङो संसार जानो थाखाय गुबुन फारसे जोङो गावनि गामि बोरायखौ जोङो गारनानै गुबुन फारसे जोङो आवगायलाङो बेखौनो जोङो हादान जानाय एबा गोदान हा होननानै बुंनाय जायो जेराव जोङो गोदान हा होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो जोंनि गोबां बिदि बर' हारिफोराबो जोंनि बे जाय गावनि जायगाखौ नागारनानै बिदि गोबां बिदि जायगाफोराव थांनानै बिदि हादान लाहैनाय एबा हादान जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जेब्ला जोङो हादान जाहै गोन अब्ला जोङो गोबां बिदि जेरै जोङो गामि बोरायाव जेरै गय दंफां बिदि नारेंखल दंफां गोबां बिदि गायखानाय बिफांफोरखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो जेब्ला हादानफोर जाहैगोन अब्लाना जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोननाय नङा जेराव जोङो हाग्रा गुदुफोर नुगोन आरो गोबां बेबायदिनो हाग्राजों बुंफबनाय दरसि एबा हाग्रा गुदुंफोर गोबां दंफां लाइफां गिदिर गिदिरफोर जों नुनो मोनगोन आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि लाइफांफोरखौ जोङो हादान जाहैनायाव जोङो नुनो मोनगोन अब्ला जोङो जेब्ला जोङो हादानखौ जानो थांगोन अब्ला जोंनि जों जाहैयोब्ला अब्ला जोङो बिदिन जोंनो थाखाय बिदि न' लुखानायफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जाया जेराव जोङो गाव थानो थाखाय जेराव जों संसार जानो थाखाय जोङो ओ बिदि जायगाफोरखौ जोङो साफा खालामनाय जायो जेराव जोङो बिदि जों थानो लाहैनाय बिदि हायाव थानाय बिदि बार बिदि गोदिर गोदिर हाग्राफोरखौ जोङो बिदि सेखा फोरजों दानस्रांनाय जायो आरो दानस्रांनायनि उनाव बेफोरो जेब्ला एसे राननानै थागोन अब्ला बेखौ जोङो सावनानै होनाय जायो जेराव सावखांनायनि उनाव बेफोरो खामगोन आरो हाथबब्ला जागोन जेब्ला बेफोरबायदि जायो अब्ला बेफोरखौ सिबनानै एबा गुबुन बिदि दाखोर गारग्राफोराव बेफोर दाखोरफोर होखांनानै गारहैगोन आरो गारहैखांनायनि उनाव जोङो गावनि थानो लानाय बिदि हाफोरखौ जोङो साफा खालामखांनायनि उनाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय जि औवाफोर बेफोरनिफ्राय आरो बिदि न' खाथिफोरावनो थानाय बिदि दंफांफोरखौ जोङो हानानै एबा दाननानै जोङो गाव थानो थाखाय बि न'फोरखौ जोङो बानायनाय जायो। जेराव जोङो बिदि मोजां थानो थाखाय सुबिदाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेयावनो जोङो मोजाङै थावरिनो थाखाय आगान लायो आरो जेब्ला जोङो हादान जाहैगोन अब्ला जोङो एसेबां गामि बोराइफोरनि बायदि मोजां बिदि सुबिदाफोरखौ जोङो मोननो हानाय जाया जेराव जोङो दैफोर दैफोरनि दै खौ जोङो जेरै गामि बोरायाव थानानै नांगौ बायदियै जों थासारियाव बाहायनो मोनो नाथाय जोङो जेब्ला बिदि गोदान हादान जाहैगोन अब्ला जोङो नांगौ बिबांनि दैफोरखौ एसेबां मोननाय जाया बि गामि हादानफोराव जेब्ला एसे गोबौ दिन थावरिगोन अब्ला जोङो लागै बिदि सरखारफोराबो बिदि बरिंफोरखौ जोंनो लागै खुरनानै होयो जेराव जों बरिंनिफ्रायनो दैफोरखौ बिदि नांगौ बिबांनिहै लायनो गोनां जायो आरो खायसे खायसे जायगायाव बिदि हादान लाहैयोब्ला बिदि खायसे जायगाफोराव बिदि दैसाफोर थायो एबा दंग'फोर थायो बे दंग'फोरनिफ्रायनो जोङो ओ नांगौ जानाय दैफोरखो जेरै बासनफोर सुनाय बिफोर दैफोरखो जोङो बाहायनो गोनां जायो आरो नांगौ बिबांनि बिदि गासै खामानियावनो जों बाहायनो गोनां जायो जेराव जोङो गावनि बिदि जि जोमफोरखौबो जोङो बि दैसानि गेजेरजोंनो सुनो हायो बिदिनो गोबां बिदि खामानिफोरखौनो जोङो बिदि दंग'फोरनिफ्राय जोङो बाहायनो गोनां जायो मानो होनोब्ला जों हादान जायगायाव जोङो बिदि गोबां दैखरफोर खुरनायखौ जोङो नुनो मोना मानो होनोब्ला बियो गोरान जायगा जायो आरो गोरान जायगानि थाखाय जोङो बिदि दैफोरखो जोङो इसेबां मोननो थाङा आरो जोङो हादान जायगायाव जोङो नायनो थांबावोब्ला जों नुनो मोनबावो जि जोङो बिदि बिदि माइ आबादफोर खालामनायखो जोङो नुनो मोननाय जाया मानो होनोब्ला हादान जायगाया बिदि गोबां बिदि गोरान जायो आरो गोबां बिदि रजंफोर आरो बिदि गोबां गोबां बिदि दाखोरफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो मान बिदिनो जोङो जेब्ला गोबाव दिन थावरिगोन बि हादानाव होमबानिया अब्लानिया बिदि रजंफोरा बिदिनो मानसि थानायजों लोगोसे साफा जालांगोन आरो खारलांगोन बेजों लोगोसे जेब्ला जोङो हादानाव जेब्ला थावरिनाया एसेनिफ्राय एसे गोबाव जालांबाय थागोन अब्लाना जोंनि बिदि गामिफोराव बेबायदि दंफां लाइफां जेरै औवाफोर गायनाय आरो बिदि गय दंफांफोर बिदि नारेंखल दंफांफोर बिदिनो न'आव थानाय जिखिनि गामिफोराय बोरायफोराव थायो बेफोरबो जेब्ला जोङो हादानाव थानाया एसे गोबाव जालांगोन एसे गोबाव थावरिनो मोनगोन अब्लानिया ओ बिफोर गासैबो जागोन जेरै जोङो जोंनि गामि बोरायाव जेरै जोङो थायो बेफोरबो गोदोनि समाव गोदोनि समाव बेफोरबो बेबायदि हादान जेरै जोङो दायो हादान गोरा जाहैयो बेफोरावबो बेबायदिनो मोन जेरै जोंनि आबै आबौमोना जोंनि गामि बोरायाव जेरै दायो दङ' बेफोरबो सिगांनि समाव जेब्ला बिसोरो फैदोंमोन बिफोर बोरायाव अब्ला बिसोरबो हादान जाफायदों जाफायग्रोदोंमोन अब्लाना बिसोरबो बेबायदिनो मोनदोंमोन जेराव हाग्रा गुदुंफोर आरो बिदिनो हाग्राजों बुंफबनाय बिदि बारि बागानफोर ओ बिखाय बिसोरबो बियाव जेब्ला फैग्रोदोंमोन अब्ला बिसोरबो बारिफोरखौ सा फा खालाम साफा खालामफैनांदोंमोन आरो हाग्रा बंग्राफोरफोरखो एवस्रांनांदोंमोन आरो सावनानै बेफोरखो हांगार खालामनानै गोबां बिदि साब सिखुन खालामनानैसो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदि औवाफोर दंफांफोरजोंनो बिसोरबो बिदि न'फोरखो बानायनो गोनां जादोंमोन जेराव जोङो दायो जोङो थांनानै दङ' बे गामिफोराव बेफोरबो गोदोनि समाव बिदिनो हादानमोन दायोबो जों नुनो मोनो गोबां बिदि बर'फोरानो बिदि गोबां जायगाफोराव बिदि हादान लायैनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै क'क्राझार फोरावबो बिदि हादान लायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो चिरां बाक्सा बेफोरावबो हादान लाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि बिदि जायगाफोराव गासै आसामावनो जोंनि बर' मानसिफोरखौ बिदि गोबां बिदि हादान लाहैनायखौ जोंङो नुनो मोनो नाथाय बर'नि बर'नि बारगाबो गोबां बिदि जाथिफोर बाबो दिनै गोदान हादान जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिदिनो हादान जेब्ला जाहोयो जोङो अब्ला गोबां बिदि खस्थ'फोरखौ जोङो सिगाङाव मोनग्रोखायो नाथाय जोङो बे खस्थ'फोर खोबो जेब्लाय जेब्ला जोङो थावरिनानै थानो हागोन अब्ला बेफोर कस्थुआ जोंनि थाखाय मोनसे मोजां फिथाइखो थायगोन जेब्ला जों मानो थाखाय हादान जायो होनना बुङोब्ला जेब्ला जों गामि बुरायाव थागोन अब्ला बेफोरनि गामिफोर हानि बेसेनफोरा एसे गोबां जायो नाथाय जोङो जेब्ला गुबुन जायगायाव हादानफोरखो लाहैगोन अब्ला बेफोर हादाननि एसे हानि बिबांनि खरसाया माने जों जि हाखौ जोङो जि बायनो थाखाय थांगोन अब्ला बे हानि बिबाङा एसे खम बेसेनाव मोननाय जायो बेनिखायनो गोबां जोंनि मानसिफोरानो गोबां बिदि गोजान जायगाफोराव थांनानै जेरै क'क्राझार बाक्सा बिदि चिरांफोराव थांनानै बिदि गोदान हादानफोरखौ लाहैदों जेराव एसे बिबाङावनो गोबां बिदि हाफोरखौ मोननाय जायो जेरै जोंनि बिदि गामि बोराइफोरनि हाया एसे बिबाङा बारा जायो नाथाय जेब्ला हादान जाहैगोन अब्ला बे हादाननि हादाननि हानि बिबाङा एसे खम जागोन बेबायदिनो हादाननि गोबां जों बिदि बाथ्राफोरखौ जोङो मोननो हायो नोंथाङाबो हादाननि बागै एसे आंनो बाथ्राफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन
जे हादाना जे मोनसे बिदिनो मानसिया बिदिनो गाव बनायना लानाय एबा मोनसे हादान जे बे गावगायनि थांना थानाय जेनेबा जिबनाव बिदिनो जे गाव गावगायनि सुबिदानि थाखाय बिदिनो मोनसे हा हादान बिदिनो सेफायनाय जायो मानो होनोब्ला बे गाव गावगायनि जिउखौ रैखा खालामनो आरो गाव गावगायनि जे गाव गावगायनि बिदिनो जिउ राहाखौ बिदिनो बिदिनो जे अरायबो बिदिनो जे बिदिनो थालाङो बिदिनो गाव गावनि जिउआ जे अरायबो बिदिनो जे संसाराव बिदिनो बिदिनो थागोन होननानै बिदिनो जे मोनसे बिदिनो हाग्रोनानोसै बायो जे आरो जे हा गोदान सेफायो जे बेहावबो सरखारफोरा एबा सोरबाफोर बिदिनो हागोदानसेफायनायाव बिदिनो गोबां बिदिनो नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ सरखारारफोराबो होयो होनना जों मिथिदों नंगौ जे हादानाव बिदिनो जे जोङो खुङा एबा दंखल बिदिनो दैखौ बिदिनो मोननाय जाया मानो होनब्ला बिनि दैया एबा हा बिदिनो जे हादानाव जे दैया एबा दैया बिदिनो खम जायो मानो होनब्ला हाजो गुदियाव बाङाय खम जायो नाथाय बिदिनो बोरै ओनसोलाव नाथाय बिदियाव दैखौ मोनो नाथाय जेफोरा जे हादान बिदिनो जे हाजो गुदिफोराव थायो बिसोर नि बिदिनो दै दै मोननाया असुबिदा जायो नोंगौ बिसोरो हाजोनिफ्राय दैखौ बिदिनो मोनो नाथाय बे दै सिंनिफ्राय दैखौ मोना होननानै जों मिथिनो मोनदों मानो होनब्ला बिसोरनि बिदिनो जे दैया जे गु बहुद गोथौ जे खुङा जावबाबो दंखल जावाबो मोन हास'वा नाथाय सरखारा बिसोरनि थाखाय मोनसे राहा दिन्थिनानै होनाय जादों। बिसोर जादों बिदिनो जे बरिं बरिंखौ जे मानसि बे दै सोलोंनानै जे मानसिया गावावनि जिउखौ हा बिदिनो जे हागोदाननिफ्राय बिदिनो बोराय बिदिनो हा खालामलांनो हायो जे बिनि थाखाय सरखारा उसुबिदा होनाय जादों जे बे बिदिनो हागोदानाव जे गोबां रोखोमनि जे फार्स्टआव बिदिनो हागोदान सिफायहैनायाव जे जिब जुनार नुयो बे जिब जुनारा जेब्ला हा गोदानसेफायो अब्ला जिब जुनारखौ जों नुनो मोना मानो होनब्ला मानसि थानाय जायगायाव बिदिनो जिब जुनारा फैया होननानै जों मिथिनो मोनदों मैदेर मोसा बाय थिया जे हाग्रायाव थायो नाथाय बिसोरखौ मानसिया दानस्रानाय लोगो लोगो बिसोरो गावबागाव बिदिनो जे बबाव हाग्रा बेयाव थाहैयो होननानै जों खोनादों
नंगौ जोंहा जे समाबो जानानै फैबाय नोंथां
औ नंगौ जोंहा गोबां सम जानानै फैबाय नोंथांनिफ्राय आं मोनथियै बाथ्राखौ गोबां मोनथिनो मोनबाय अब्ला जोंङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे
सिम गोजोननाय थाबाय
औ